खोनादों नोंथां?
अब्ला जों नोंथांजों दिनै ओ बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै बोरैहाय रां रां आरजिनो हायो बोरैहाय रां मुलाम्फा खालामनो हायो बिनि सायाव सुंद'यै सावरायनो हागोन ना?
नंगौ हायो। नोंथाङा जागायजेनदो बिदिबा।
जोङो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो ओ जानाय आदार जों लोगोसे दाउ, अमा आ ना फिसिनाय दाउ अमा फिसिनायखो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोफेरबाय थादों। बर' फोरा माने ओंखामजों लोगोसे मालाबा जों दाउ जायो, मालाबा जों अमा जायो, मालाबा जों ना जायो, ओंख्रि बोनायनानै जों जायो नोंथाङाबो बिखौ मोजाङै मिथिगौ। नङा ओमबा? जों अमाखौ बोरै अमा खौ बोरैहाय फिसियो आं बिनि सायाव सुंद'यै बुंनो सानबाय दायो। अमाखौ जोङो ओ जोंनि बर' ओनसोलाव जोङो अमाखौ गिबियावनो ओ से दान बा उम से दान खावसे जानायनि उनाव जोङो बेखौ बाजाराव फानहैयो। फानहैबाला बै फिसाखौ लाना फैनानै जोङो न'आव ओ गुन्दि होनाय जायो आरो जायखौ जों माइनिफ्राय मोननाय गुन्दै बेखौ जोङो दा गाहाय दाना हिसाबै जों अमानो होनाय जायो। आरो बै गुन्दै दानाजों लोगो जे जोङो ओ हाग्रा बंग्रानि थास' बोरिफोरखौ हानानै रुनानै जोङो ओ जायफोरा ओंखाम खालायफोरखौबो होनानै जोङो अमाखौ फेदेरनाय जायो आरो जोंनि बे अमा फेदेरनायाव जोंनिया ओ बेयाव अम रासायनिक बुस्थु बा ओम जायफोरखौ जोङो दखान बाजाराव मोनो बिदि जोङो आदारखौ जोङो दौनाय जायो आरो जोंनिया अर्गेनिक बाहायनाय जायो आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' जोंनिया साफ्रोमबो बर' न'खराव जोङो मासे नङा मासे नों अमा नुखागोन आरो माने जोंनि न'ख न'खर फ्रोमबो जों बा आ रांखान्थिनि माने हालोदाबो जोबोर गाज्रि जायनि थाखाय माबाफोर बिफद आ फद जायोब्ला माबाफोर नाआं नांगो जायोब्ला जोङो अमाखौ फाननो हानाय हिसाबै साफ्रोमबो न'खरसेयाव मासे मानै उम न'खरफ्रोमबो फिसिनायखौ आं दिनै जोंनि गामि बा जोंनि ओनसोलाव नुबोदों आरो दिनै। नाथाय अमा फिसिनायखौ जोङो प्रफेसन हि साबै जोंङो ट्रेनिं लानानै जुदि फार्म मोजाङै खुलिनानै जुदि जों फानोब्ला गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो। मानोना जोंनि मानसिफ्रा जास्ट मासे मानैल' फिनानै जास्ट बोसोरसेयाव मायाबा मोनसे बेथनगोन बेखौ नैजिबा रोजा बा नै जिबा रोजा बिदि रांसिमल' मोनो। जायखौ नोङो गुन्दि दाना बायनायावनो बिखिना राङा खरसा जायो। बिनि थाखाय जोङो अमा फिसिब्लाबो जोंनिया माने प्रफेसनेल जाया आरो जोंनिया। आबादा जोंनि बे गामि न' खरनि मोनसि फोरा अमा फिबाबो जोंनिया बिजनेस पारपसनि रखम जाया आरो जाय खालाय दैफोरखौ बाहाय गरसे गरनै थालांनायखौ जों अमानो होनानै दौनायल'सो जायो आरो नाथाय जों बेजों गोबां रां आरजिनो हाया जों दिनै
नंगौ दायो जों आ
बोरैहाय अमा खौ बोरैहाय फिसियो।
औ बेबायदिनो नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायबाय थायो बेबायदिनो। फिनाय जायो जोंनि बे ओनसोलावबो। आरो मा खासे न'खरफ्राव जों ओरैबायदिबो नुनो मोनो जेरावहा जायफोर न'आवहा जौ संबाय थानाय बांसिन जायो।
नोंगौ।
गोरानफोर संनाय बांसिन जायो। बेफोर बायदि न'खराव नुयो। जैथुबा जों जौनि अफ्रि होनना बुङो। बे अफ्रिखौबो माइ गुन्दैजों नङाबा थास' बिफांनि बे जों बेखौ थास' रुनायजों। बेखौबो जाहो। औअमानो बेखौ जाहोबा बांसिन देरो होननानै फोथायनाय दं मानसि। फोरनो सिगाङावहाय नंगौ बेबादिनो बेखौ ओ जाहोनानै देरो आरो बेबायदिनो एसे मुलाम्फाबो मोनजायो नाथाय खस्थ'आ बांसिनसो नुनानै मोननाय जायो। जेरै नोंथाङा ओ अमा फिसिनायावहाय नोंथाङा जेरैबायदि फोरमायदों सिगाङाव। जेरै अमा फिसा आ अमा बुन्दि बा अमा बिमाखौ फिबा माया बांसिन लाब जायो नामा बांसिन मुलाम्फा जायो बेखौ मानसि थाबो बा सु सुबुंफ्रा जोंनिया फोरमायो जोंनि सिगाङाव आरो बेबायदिनो जों जुदि बांद्राय बा एफा खस्थ' खालामालाबानो जोंथ' मासे मानै अमा फिसिनायावहाय जेसेबां खस्थ' खालामदों बेबायदिनो खस थ' जों जुदि बुरजा अमा फिनानै खस्थ' खालामो जेरै गोनो खोआरि अमा गोदान दानि आथिखालावथ' जोंहा बांसिन ओ जोलैफ्रा आलदा आलदा जोलैनि अमा जों नुनो मोनो आथिखालाव जेरै अस्ट्रेलियान अ मा हेमसियार आरो यक्सियार आरो दियु अक्स बेबायदि अमा नुखोनानै मोनदों जोङो
औ औ
वेस्टार्न सोनाबारि हादर फोरनिफ्राय फैनाय जोलै बेफोरो औ बे बेफोरो अमाखौ जों फिबा मानिया आरो जों गलोखोआरि ओ नेमखान्थिजों बानायनाय आदारफोरखौ जाहैयोब्ला बेफोर अमाया थाब थाब देरो आं गावनि मे गनजोंबो नुनो मोनदों मानोना जोंनि ओनसोलावहा ओ माखासे से सुबुंफोरा बेबायदि अमानि फिनाय फार्म बानायदों गिदिर गिदिर बानायदों जायफोरनि न'खराव सोरहाबा सोरहाबा सेजौनिबो बांसिन अमा दङ बिबायदि आरो जोबोद गोनोखोआरि नेमखान्थिजों बेखौ फिनांगौ जायो नङाबा एसे एनै बेरामाथ' फैखायो नोंथाङा मोनथिखागौ अमानि बेराम थैयो बेबायदिनो गोबां अमा थैलाङो मालाबा अब्लानिया जोंहा गोबां खहा जायो रांखानथि बेयावनो जा जिखुनु बेलायावनो जा गोबां खहा जादों नुनो मोनदों जेरै आं थांनाय बोसोरनि बिदिन्थिखौ खौ होनोसै थांनाय बोसोरावहा जोंनि आसामावहा दोरसायाव गोबां रोखोमनि बेराम फैदोंमोन अमानि थाखाय जायखौ जों अस्ट्रेलियान सुवाइन फिभार होनना बुङो। बे बेरामा जोबोद बेरफुसारदोंमोन थांनाय बोसोराव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि अमा थै लादों आरोना गासैबो सुबुंफोरनि न'खरफोरावहा गोबां अमा थैदों बेबायदिनो गोबां खहा जानांदों जोंनि सुबुं फोरा बेनिखायनो बेफोर खहा जालांनायनिखौ जों जुदि बारा बारनो माने बेबादि जों उसुबिदाखौ बारनोबा जोङो गोनोखोआरि मुगानि बा खुनु जों अमानि सोरखारजों रायज्लायनानै ओ अमानि बे ओ जेरेबा एनिमेल हासबेन्ड्रि बिफान दं आसाम सोरखारनि बिसोर बिथांमोनजों रायज्लायनानै औ। कमपेनसेसन बा इन्सुरेन्स बानायना लानाया मोजां अब्लानिया जों गोनोखोआरि मे थद जों अमा फिबा जों एफा खहा जानाय नङा आं बेखौ सानो आरो नों
औ नंगौ नोंथांनि बुंनायखौ आं गनायथि होदों जों गोनोखोआरि आदबजों जुदि मावोब्लासो जोङो नांगौ रोखोमनि रां आरजिनायो नङा होमबा नोंथां। जों ओरैनो ओ मासे मानै फिनानै जोंङो मुलाम्फा आरजिनानै हाया जास बेयो आं बुंखाबायना गुबुनाव थानाय फैसाखौ नोङो बेयाव दोनथुमनायल'सो जायो जों गुन्दि बायनायावनो खरसा जायो मासे अमाखौ नोङो से से बोसोरसिम फिसिनांगौ जायोब्ला बेयो खमैनो जि रोजा जिनै रोजा गुन्दिनि रां जागोन बियो आंनि मोनदांथियाव आरो बेनिखायनो जों गोनोखो आदबजों फिनानै जुदि नोङो फिनाब्ला जों बांसिन रां आरजिनो हायो आरो नोंथाङा बुंजों जोङो बुन्दि अमा फिसिनानै जुदि जोङो फिसा खालामनानै फाननो हायोब्ला नोङो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ
ओ बेखायनो जोंनि दा आरो बेजों लोगोसे जोङो दाउ फिसिनाय दाउखौबो नों गोनोखो आदबजों फिसिनो हायो आथिखालावथ' जोंनि गामि ओनसोलाव न'खरफ्रोमावबो जोङो दाउ मोनो दायो जेनेबा जोङो फार्मनि ब्रयलारनिफोरखौसो जोङो बारा जोंनि ओनसोलाव जानायखौ नुयो नाथाय आथिखालाव बे लकेल दाउ फिसिनाया खमायलांनो हमबाय जायनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोम खमनि ओ बेदर जों मोनजाया जाय जों बयलार खौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय खति खारन बेखौ जोङो दिनै जाबाय थायो आरो जोंनि मानसि मानसिफ्रा बेयो मोनसे इन्जेकसन होन जो ब्रयलार दाउखौ फेदेरनाय जायो बेयो जोंनि देहानि थाखाय एसेबां गोनांथि नङा होननानै आं सानो आरो मानोना जोंनि मानसिफोरा बेदर जाग हारिखाय बेदरखौ जखि जाया बेदर मोनबानो जायो आरो जोंनि हारिया
नंगौबो आं बेहायनो नोंथांनि सिगाङाव आं एसे सोफादेरनो नागिरबाय आब जों जिथुबा जिहेथु जोङो आ जुनाद फिनायनि सोमोन्दै जों सावरायगासिनो। दायो जों अमानि आरो दाउनि सोमोन्दै सावरायबाय दायो आं एसेउस सफेर दानो सानदों आरो जेरै जों बोरमा फिसियो न'खर न'खराव जोंनाव बोरमा थायो नङा होमबा औ बेबायदिनो जों जुदि बोरमाखौबो जों दाउ अमाफोर बादि फार्म खालामनानै फियोब्ला जों मुलाम्फा जानो हागोन आं बेखौ सानो मानो होनबा बोरमानि बोरमा बेदरनि बेसेनाबो जों गोबांथार दायो थायोनो सारासनस्रायैथ दायो दाइनजौ रां नामा औ दाइनजौ रां जायो किल'आवनो से केजियावनो बेबायदिनो नाथाय बोरमानि देरनाया एसे खम लायो देरनाया एसे बेखौबो जुदि जोङो गोनोखोआरि नेमखान्थिफोरजों जों बेखौ बोरमाखौ फियोब्ला आं सानो अमाफोर बदिनो बा दाउ बेफोरबादिनो बेबो थाब थाब देरगोन आरो देरब्लाबो एफा थाब देरनाय नङा अमा दाउफोर बाय नाथाय दा जेथु लकेलयै न'वाव फिसियो बिनि साय बांसिन देरगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेबायदिनो आरो गोबां जोलै दं बोरमानिबो आलदा आलदा जोंनि बे दा गामियाव मोननायबा जोंनि आसामनि लकेल जोलैनिफ्रायबो आरो आलदा आलदा हादोरसानिफ्राय लाबोनाय जोलैबो फैबाय जोंनियावहाय बेफोर जोलैखौ जुदि जों फ फियोब्ला जों बांसिन मुलाम्फा मफा मोनजागोन नामा बोरमा फिसिनानैबो गोबां जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो जों गावनि जिउ खौ जों बेबायदिनो फिसिनानै खुंलांनो हागोन आरो लोगोसेनो अमा दाउआथ' जाबाय बोरमाया जाबाय आरो बेबायदिनो जों नाफोर फिनानै नंगौना नोंथां ना सोरबा फुख्रिफोर दंबा न'आवहाय गिदिर गिदिर फुख्रिफोरखौ जों एसे बिगियानारि बा गोनोखोआरि नेमखान्थि जों ना फियोबा नानिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा जानो हागोन बोथोरावहा आजिखालि आथिखालावहा नायाबो गोबां रोखोमनि जोलै दं बा जिखुनु माबाफोरजोंबो हायो बेबायदिनो जों ना फिसिनानैबो जानो हागोन
औ नोंथां बुंनायाबो थिगानो जाय ओ गोरोब थाय दों आंनि साननायजों जेनेबा जोङो ना फिनांगोन जायफोरा गिदिर गिदिर फुख्रि दं बिथांमोनहा ना फिसिनानैबो जोङो गोबां आरो गोनोखो आदबजों फियोबा जोंनो बिघा बिगा दैखर बा फुख्रि गोनांथि गैया। जोंनि बे दख्लासे हायावनो जुद दि जोंनि बे ओ एक कथा हायावनो जोङो लाख फैसा रां आरजिनो हायो आरो। मानसिया जुदि गोनोखो आदबजों जुदि ना फिसियोब्ला जोंनो सानो मानसि फोरा जोंनि हालामनि मानसिफ्रा माने सारि बिगा पास बिगा दस बिगा हाखर जावबासो जों ना फिसिनो हायो। आंनिबा बिदि नङा जोङो जुदि दुइ खथा एक बिगायावनो जोङो गोनोखो आदबजों मावोब्ला जों गोबां उम ओ ना फिसिनानै बो जोङो गोबां रां खारमायनो हायो आरो। माने नानि दाना जायखौ जों मानसिया बे नाखौ जानो हायो। बेखौसो जों नानो दाना होगोन नालाय। नङा होमबा नोंथां? जोंथ' नानो मानसियाबो जानो हायाबा नायाबोथ' जानो हानाय नङामोन नङा होमबा? दानाखौ बे खायनो जेनेबा जोङो ना नायाबो जानो हायो।
औ ना फिनाबो जानो हायो। जों औ मेरला दं गोबां खामानि दं मावनो होनबाथाय। नाथाय औ समाबो जाबाय नंगौ दे बिदिब्ला जोंहा दोनथ'लायनोसै दिबा नंगौ गोजोननाय थाबाय।